ग' नोंथां।
थां
औ हेल' नोंथां
औ औ हाग हागोन हागोन
औ बिदिब्ला आंङो नोंथांजों आं माने जि दानो थाखाय मा मा मुवा बेसाद नांगौ बिनि सोमोन्दै जों रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथांङा फोरमायलां नोंथां
अ जि सोंनाय ना?
औ माने अ माने जि सोंनायाव मुवा बेसाद ओमफ्रायना जि दानो थाखाय मा मा मुवा नांगौ जेरै बायदि सेन्थेर
औ औ औ दे उम उम
सोमोन्दै नोंजों रायज्लायनो नागिरदोंमोन।
औ जि सोंनाय जि सोंनाय हाबायाथ' ओ दानाय लुनाय। हाबानि मोनसे गाहाय आयदा आरो ना जि सोंनाया औ खोनाबाय।
औ
हेल' जि सोंनायाथ' बर'फोरनि मोनसे जादों दोरो आखाइ आखाइनि आखाइनि सिल्प आरो ना आखाइनि हाबा
औ औ
ओ गिबियावनो ओ जुदि जि दानोब्ला खुन्दुंखौ ओ हाथाय बाजारनि फ्राय बायना लाबोनानै बायदि होनाय जायो आरो मायदि होखांनायनि उनावसो उम ओ सोरखि एबा दांङा नाथायाव थुननानै लाग्रोनांगौ खोनाबाया नोंथां बेनि उनाव ओंखाम माइदिजों सिफ्लेनानै आरो ओ ओ सोरखि फिसा गंनैयाव ओ सोनानै ओ थुनजाबना लानाय जायो आरो।
औ।
मानोे होनोबा दोंनै थुनोब्ला फिस-रोजा जायो हा खुन्दुंआ बेनि थाखायनो
औ नंगौ नोंथां।
ओ दांङा नाथानिफ्राय बख'नानै दान्दायाव सोनानै लामनाय जायो आरो सान्दुं गोसायाव सो फोराननांगौ जायो नालाय। रं मायदि खालि सान्दुं गोसाखौ सिनायनानै बेबायदि होनाय जायो बर'फ्रा खोनाबायना नों थां ओ बेबायदिनो जि दानायाव ओ अ जि आगर आखाइयाव एबा बिदाबाव गोनां जानाय खुन्दुंनि गाबफोरखौ थियारि खालामना लानाय जायो आरो उम। जि थ' गोबां ओ बुस्थु बाहायनाय जायो। उम ओ जेरै जेन्थोर सोरखि दाङा नाथा मुस्रा खोनाबाय नोंथां? आरो बालेब माखु खोनाबाय नोंथां औ औ बेहाय गोबां ओ बुस्थु बाहायनायफोर जायो आरो
औ न'आव नों
ओ ओमफाय। जेन्टारखौथ' जेन्टार गैयाबाथ' जाखायानोखा जेन्टारजोंसो ओ माने माबानाय जायो नङा होमबा? ओ। मा होनो खुन्दुंखौ सानाय जायो।
नंगौ नोंथां।
आरो उम आगर थांनो थाखायबो बालेब नांगौ जायो खोनाबाय ना नों थां औ जानला मानला दा बेफोरबायदि बुस्थुफोरा गैयाबा मोनसे खमि जाबानो माने जिनि आगरफोरा मोजां जाया आरोखि
औ नंगौ नों थां औ खोनादों
औ औ ओ जि दानाय हाबायाथ बरफोरनि मोनसे हारि
औ नंगौ नोंथां
हेलौ औ ओ जेनेबा गामसा दानोबो ओ बहुद ओ आगर होनाय जायो जोमग्रा आगर फालि जि गोथार आरनाइ बेफोरबायदिखौ दानो दाना लायो आरो आरो उम मा होनो दानायाव नांगौ जानाय बुस्थुफोरा थ ओ जेनेबा गोबां खस्थ दङ आरोना बिदिनो फिसा फिलाफोर ओ बिदिनो ओ मा होनो
नंगौ नोंथां
साल खुन्थायाव ओ साल खुन्थानिफ्राय लानानै ओ गान्दै गान ओ गान्दै दुरुं फुथुल बेरा नि आरो ओ बान थावख्रि जेन्थेर सोरखि खोनाबाय ना नोंथां औ ओमफ्राय दिस्था बालेब नो हासुं नोगन सार रासो खायथा साल सालदरुं मा खु दुहुर मुस्रा खिला गरखा मनदांगि गरखा खुन्थि गर फाय दाङानाथा सेवारि गनसाय इदि गोबां माल बुस्थु बाहायनाय जायो आरो फिसा-फिसा-फिसानो खोनाबायना नोंथां दानाय लुनाय आयदाया गाहायै बर'हारिनि मोनसे दोरोंङारि आरो हारिमुनि लोगोआव गोथौयै सोमोन्दो गोनां। खोनाबायना नोंथां बे दानाय लुनाय हारि मुवा गाहायै हिनजाव माहारिनिनो मोनसे एंगार हायि बाहागो। एबा दोहोन आरो ना। दोहोन आरजिना लानो हानाय बेफोरबायदि आरो बर' हिनजाव जेनेबा गोनांथि बाय दियै गावनि नांगौजानाय रोखोम जि जोम फोरखौ दानानै लायो आरो खोबायना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो मोनसे दङना बर' बाथ्रा ओ बर'फोरनि खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय मोनसे बाथ्रा ओ बर' हिनजावफ्रालायनो साल गान्दै खानो रोङाब्लानो बि हिन जाव नङा इफोरबायदि आरो आरो हिसान सालियाव जिरायनो रोङा अब्लाबो आगर गोनां जि जोम गानो बे बाथ्राखौ लानानै अस' रावाव फंसे बाथ्रा मोनसे दंङना खोनाबायना नोंथां बिमाया रोंङा दा नोलुनो फिसाजोनि मोदोमाव आगर आखाय बेफोरबायदि बाथ्रा फानदाय दं आरो बर'फोरनि गेजेराव।
औ औ औ नंगौ नोंथां
अ फ्राय सानसालि एब बाय दानाय लुनाय हाबाया बर हारि मुनि मोनसे गोनांथार बाहागो आरो खोनाबाय नोंथां बेनिखायनो उम हिनजावफोरा इसानसालि आरो बेनि बाहागोजों लोगोसे दिहुनजानाय सि जोमफोरनि बाग बागै मिथिनाया जोबोद गोनां आरो जों बरफोरनि थाखाय खोनाबाय थां
औ खोनादों नोंथां
बिदिनो ओ जोङो ओ माबानि थाखायबो उम गावनि नांगौखौ सुफुंनो थाखायबो गोबां जि जोमफोरखौ जों गावनो दाना लानाया मोजां आरो खोनाबायना नोंथां
औ नंगौ नोथां
इन्दि जिफोरखौबो जों गावनो दाना लानो हायो इन्दि जिया थ दानि मुगायाव गोबां दाम नङा होमब बा गोबां बेसेन नांगौ होनबानो जों बे खौ बायनानै लाना हाया नाथाय बै समाव जों बरफोरा गावनो आखाइजों दिहुनना लायोमोन नाथाय दायो गोमालांजोबनो हमबाय नङाहोम बा समजों लोगोसे औ बेबायदि जाबाय आरो
औ नोंथां
नोंथाङा दा आरो आंनो ओ एसे गावनि मोन्दांथिनि गेजेरजों बुंनो हाबावगोन नामा ए दा आंनोबो फोरमायहैनो हागोन नामा औ
औ जि दानाया जोंनि बरफोरनि माने गोदो गोदायनि फ्रायनो माने गावनिया आखाइजों गावनो बानायनानै राय बर आइजोफोरा जोबोद आखा फाखायैनो बायदि बायदि रोखोमनि गाब जेरैबायदि गोथां गोजा गोमो बेफोरबायदिखौ गावनि जा मोजां मोजां मोननाय गाब बेफोरखौ लानानै माने जोंनि बर आइजोफोरा गोदो गोदायनि फ्रायनो माने बिखौ गावनि आखा खाइजों गावनो बानायनानै दाब बोदों। थिबायना नोंथां औ औ आरो बेफो फोरबायदिजोंनो माने जि दानो थाखाय जि संनो थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि मुवानि गोनां जायो। जायफोरखौ जोङो मा खालामो दफांनिफ्राय बानायना लानाय जायो। आरो जोङो बानायना लायो। औवाजों बानायना लायो मिथिबायना नोंथां औ जोंनो नांगौ जेन्थेर नांग औ जि दान' थाखाय। इसान सा लि नांगौ। गनसा नांग गौ। आरो जोंङो रासो नांगौ मिथिबायना नोंथां माखु नांगौ। हासुं नांगौ। न' हासुं नांग औ सोरखि नांगौ। मिथिबायना नोंथां? औ बेफोरबायदि माने जि दानो थाखाय बानायनाय बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो गावनि आखाइजोंनो गाव नो बानायना लायोमोन। बर' आयजो। फ्रा मिथिबायना आरो जोंनि बर'आय जोफोराबो खुनदुं गाव नो माने खुन्दुंखौ गावनो दिहुनना लायोमोन जेरै इन्दि एमफौनि बानायना लानाय जायोमोन जोङो उननि बानायना लायो। बेबायदिनो खनदों। खौ गावनि आखाइजों गावनो बानायनायनि ग्राय। जि दानो थाखाय। जोङो माने जि सोंनाय जायोमोन। आरो बे जि सोंनाय खुन्दुंखौ जोङो माने नोंथाङा जा बुंलां बाय माइदि होनाय बेबायदिनो बेखौबो माइदि होनानै सान्दुंआव माने दान्दायाव इदिहाय गनाव फोरानना दोननाय जायो नोंथां औ बेबायदिनो फोरानना। दोननानै जेब्ला बियो फोराननाया जायो नै थाम बेबायदि घन्टसेनि उनाव अब्ला जोङो बेखौ सोंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो नोंथाङा मिथिबायना औ बुंनो थाङोब्ला जि सोंनाया। जोंनि बरफोरनि दानाय लुनायनि मोनसे आयदा होननानै बुंनाय जायो नोंथां औ जि दानायनि सिगावनो जोङो माने बै जि संनायनि खामानिखौ मावग्रोयो मि
औ उम।
औ सि सोंनो। थाखाय जोंनियाव। गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे दङो जे जायनि न खराव जि दागोन जि सोंगोन बैनि नखराव माने गामिनि खाथि खाला हिनजावसा। फोर आइजो। फोर बेफोरा माने फैनानै होनाय मदथ होफैनाय मिथिबायना नोंथां। औ बेबायदि मदद। थ फायनानै माने गावसोरनि जि सोंनाय खामानिखौ ओ बर' आइजोफोरा। गावनो आखाइजों बानायनानै लायोमोन नोंथां मोथिबायना।
उम मोथिबाय नोंथां मोथिबाय।
खांनायनि उनाव जोङो। माने दानायनि थाखाय हिसानसालियाव लाहार फाहार खालामनाय जायो नोंथां। खोनादोंना नोंथां बे बाय औ औ बे बाय। दिनो माने लाहार फाहार खालामनानै जोङो लासैैनो। जिखौ उनावहाय दाना लानाय जायो नोंथाङा मिथिबाय ना। औ बायदि बायदि मुवा बेसाद बाहायनायनि गेजेरजों। औ बिदिब्ला नोंथां दिनै बेयावनो दोनथनोसै। औ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ।